अ गोजोन बेलासेै सम थ'
औ गोजोन बेलासे नोंथां
अ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ आं जि नोंथांनो फन हरबाय औ खोनादों खोनादों बे नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनखौथ' नोंथाङा मोनथियाखैना
ओहो मोनथियाखै नोंथां
अ आं माने नोंथांजों खायसे फिथाइ सामथायाइफोरनि बागै रायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो
औ लारायजागोन नोंथां
अ ओरैनो नोंथांनि ओ गोसोनि लुबैनाय बायदि फिथाइफोरनि मुं मोननैसो ओरैनो खिन्थालाय
आंनि लुबैनाय फिथाइफोरनि मुंफोरा जाहैबाय ओ जेरैहाय ओ थाइजौ ओमफ्राय लिथि दाथ' जेनेबा बेफोरनिनो सिजोन नालाय बोथोर नालाय बेफोरखौ जानायनिनो बोथोर नालाय थाइ जु लिथि ओमफ्राय लिथिु गुुर नोंथाङा
औ औ खोनाबाय खोनाबाय ओरैनो नोंथांमोन नि जायगायाव
औ
माबादि फिथाइ-सामथाइफोरनि आबाद बा माबादि फिथाइ-सामथाइफोरनि बिफांफोरखौ बांसिनै मोननाय जायो बा गायनाय जायो।
जोंनियावहाय जेनेबा वाटार-वाटारमेलनखौ मिन्थिफेर खोनाबाय दाना तारबुस तारबुस ओमफ्राय थाइजौ बेफोरनोसै आरो जोंनियाव बे फोरखोनो मेरला मोनो आरो
औ
औ ओमफ्राय नोंसोरनियाव मा फिथाइ-सामथायाइखौ जेनेबा जोबोर जोबोर बांसिनै मोननो हायो? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बे फिथाइ-सामथायाइफोरखौ जोंनियाव बोथोरजों लोगोसे मिलायनानै गोबां रोखोमनि मोननाय जायो आरो
औ औ
दा जिथु सोलिबाय थानाय बो थोर बे समावहाय बांसिनै थाइजौथाइ, लेसु बेफोरखौ बांसिन नै मोननो हायो। ओनोफ्राय आरोबाव जिथु गोजां बोथोर सम बे गोजां बो थोर समाव नारें जुम्ब्रा,
ओ
जलफि, बैग्रि आरो गोबां बायदि सिना बिदिनो गोथाव गोथाव फिथाइफोरखौ मोननाय जायो आरो
उम ओमफ्राय नोंथाङा मा फिथाइखौ माने जानानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेनेबा नोंथांनि जोबोद मोजां मोननाय फिथाइ फिथाइनि मुंखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आंथ' बांसिनहाय बे सुमफ्रेमखौ बांसिनहाय मोजां मोननाय जायो आरो जानो बेयाव औ बेवहाय माने गोबां बिबांनि प्रटिन आरो गोबां बिबांनि केलसियाम आरो खायसे मिनारेल्सफोर जायखौ जोंनि देहायाव नांगौना बेफोरखौ बांसिन गुबुन फिथाइफोरनिख्रुइ बांसिनहै बे फिथाइयाव मोननाय जायो आरो
ओ नोंथां ओ
नोंथाङा जिथु आफेल जायो आंगुर जायो। बैफोर फिथायफोरनिख्रुइबो बां सिन नोंथांङा समफ्रेमाव मोजांसिन मोननो हायो आरो।
औ
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव बे फिथाय सामथायफोरनि आबादफोर मावो ना मावा।
जेनेबा जोंनियावथ बेबायदि आबादथ मावनाय जाया जेनेबा न' न'आवथ जेनेबा दंफां थाखायोना। न' न'आव गाव गायनि गावगायनियावहा बिफां थाखायोना गायना लानाय बिनिफ्रायनो जायो आरो। जोंनिया बेबायदि आबाद बा खालामनाय जाया आरो जोंनियाव सम फ्रामनिबा बेलेग थाइजौ बेफोरनि
औ बे आथिखालनि जुगाव बिदि फिथाय सामथायनि बिफांफोरनि बागान बानायनानैबो जोंनि मानसिफोरा गोबां रांखावरि खामायनायनि राहा लामा लानो हायो आरो आथिखालनि जुगाव।
ओ ओ ओ
दानि जुगा जिहेथु मानसिफोरा गावनि-गाव-गावनि देहा सावस्रिखौबो नायनानैसो बांसिन जामुफोरखौ जानाय जायो नालाय
औ
औ बे फिथाय साम थायखौ फाननानै गोबां बिबांनि फैसा खामायनो हायो बा मुलाम्फा खालामनो हायो आरो।
उम उम नोंथांङा माबाफोर फिथाइ सामथाइनि आबादफोर मावो नामा।
औ आंनि आंनि न'आव हाय खायसे फिथाय सामथायफोरनि बिफांफोर गायनानै दोननाय दंङ नाथाय आंनि बे फिथाय सामथायनि बिफांफोरा फालांगिनि थाखाय नंङा आरो। न'नि सुबुंफोरनि थाखाय थोजासेनि थाखायल
औ थेवबो आंङो जुदि सोरबाफोर गोबां बिबांनि आबादफोर मावनो लुुबैयोब्ला बे फिथाय सामथायफोरनि बागै एफा एनै फोरोंनो हायो आरो।
अ ओमफ्राय नोंथांङा गोखै फिथायखौ जानो मोजां बांसिन मोनोना ना गोखै फिथायखौ जानानै बांसिन मोजां मोनोना ना गोदै फिथायखौ जानो बांसिन मोजां मोनो नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
अ आं आंनियावथ' ओरैबायदि थोंजोंहाय लुबैनाय हिसाबै गैया खिन्थु सम समजों लोब्बा लाखिनानै खायसे फिथाइफोरनि जानो लुबैनायफोरा बाङो आरो जेरै सान्दुं गोसा जाब्ला गोखै फिथाइ लुबैयो एसे ओ देहाखौ गुदुं अभा गुद बांद्राय गुदुं जायोब्लाथाय गरम जायोब्लाथाय बे वाटारमेलनफोरखौ जानो मोजां मोनो। गुसु दे खौ गुसु लाखिनो थाखाय।
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
आरो खायसे समाव देहाफोरखौ एसे ओ गाज्रि मोनोब्लाथाय बा खायसे खामानिफोर मावखांनानै मेंनाय मोनोब्लाथाय बे थालिरफोरखौ जायो आरो।
ओ ओ।
ओरैनो फिथाइ सामथाइफोरनि ओमफ्राय देहानि थाखाय माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बेनिथ' आङो जेनेबा बारा एसेबां इदि गियान आंनियावथ' गैया फिथाइ सामथाइनिफ्राय जेनेबा बेखौ मिथियो आरो जेनेबा फिथाइ सामथायाइखौ जानानैहाय ओ फिथाइ सामथाइखौ जाबाला जेने फिथाइ सामथाइखो जानानैहाय जोंफोरनि देहाखौ जोंफोर मोजाङै लाखिनो हायो। बे खौ इसे मिथियो आरो ओमफ्राय बाहेरनि चिप्स पेकेटफोरखौ जास्लाय स्लाय जोङो फास्ट फुडखौ फास्ट फुदफोरखौ जास्लायस्लाय जोङो फिथाइ सामथाइ गोथां फिथाइ सामथाय फोरखौ जानाया मोजां जोंनि देहानि थाखाय।
औ औ नोंथांनि जिखिनि ओ फिथाइ सामथाइनि सायाव रोंगौथि दङ' बियो जोबोद मोजां। जां। ओ दामाने जोंनि देहायाव गोबां बिबांनि भिटामिन्स फोर नांगौ जायो नालाय
ओ।
फोरखौ बांसिन जों गोथां मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो। जों दम मैगं थाइगंफोरखौ ओरैनो गासै समायावनो जाबाय थानो हाया नालाय बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ आरो जेब्ला सम मोनो अब्ला आं जानो हायो नालाय बे फिथाइ सामथायाइफोर जानाया साबसिन जायो आरो औ। जेरैहाय नोंथाङा आमलाय जायोब्लाथाय भिटामिन सि मोननो हायो। जायफोर जोंनि गुस्थियाव बे बुनाय बेराम जायोना।
औ।
नि थाखाय मोजां।
ए।
बेनिफ्राय समफ्रामनि बागैथ' आं नोंथांनो फोरमायखाबाय। औ। बिदिनो बे आफेलफोरखौ जायोब्लाबो खायसे जोंनि देहायाव नांगौ भिटामिनफोरखौ मोननाय जायो आरो ।
औ आरो लोगोसे जोंफोरो जेनेबा बेै नारें नारें नारें गोखै बस्थुफोरखौ जाबोला जोंफोरो भिटामिन सिफोरखौबो मोननो हायो आरो। जेनेबा जोंनि देहायाव भिटामिन सिफोरखौ बो नांगौ जायो नालाय।
औ मोजां। ओमफ्राय बे गोखै फिथाइफोरा जोंनि देहाखौ आरो साबसिन खालामनो थाखायबो हेल्प हेफाजाब खालामो। जेरै नोंथाङा बे नारें खार जिखौ जुदि जायोब्ला नोंथांनि। बिगुरनि थाखाय मोजां बिगुराव एसे जोंखांनाय फैयो। आरो लोगोसेनो खायसे माननाय गारायफोराबो गायो आरो।
उम। आरो लोगोसे जोंफोरो जेनेबा जोंनि देहायावथ' जेनेबा थैनि गोनांथि जायोना मालाबा समायाव बेमार आजार जाबोला अब्ला जों दालिम फिथाय जाबोला जोंनि देहायाव जोङो थैखौ आरजिनानै लानो हायो नांगौ बायदि थैखौ जों लानो हायो दालिम फिथाइ जानानैहाय।
औ बेबो मोनसे जोबोर मोजां फिथाइ आरोना
औ।
औ। ओरैनो नोंथाङा सानफ्रोमबो फिथाइ सामथायाइ सानफ्रोमबोआवनो फिथाइ सामथाइ जायो ना ओरैनो माब्लाबा माब्लाबा जायो नोंथाङा?
आंथ' बेबायदि सानफ्रोमबो जानाय जाया आंथ' मोनबानो जायो आरो बिदिनो लुगैबानो जायो आरो बिदिनो।
औ औ मोजां मोजां।
नोंथाङा नोंथाङा नोंथांनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आंथ' एसे देहा सावस्रिनि सायावबो गावनि थाखै एसे खामानि मावो नालाय ओ आं बि फोरखौ इसे नाय नायबिजिरनानै जायो आरो बिदिनो गोबां मोजां मोजां फिथाइ सामथाइफोरखौ आं आंनि जानाय खाज जायाव दाजाबनानै होफायो माने औ माने औ माने आथिखालनि जुगाव गोबां बिबांनि बेरामफोराबो बांलांनो हमदोंना बै बेरामफोरखौ जों बेेराम फोरखौ मोनथिनानै खाय गोबां मानसियानो खालि मुलि बा डक्टरनिफ्राय माबा मोनसे लाबोनानै बांसिन मुलि बिजिजोंनो थायो नालाय बे देहानि थाखाय मोजां नोङा आरो। बै फोर बेमारखौ जों बारग'नो थाखाय बांसिनै जों जानाय लोंनाय बे फिथाइ सामथाइफोराव थोंजोङै नोजोर होब्लानो जोंनि देहाफ्रा हारसिंनो मोजाङै मोजां थांनायनि रा राहा लामायाव फैयो।
औ औ नोंथां औ औ। खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों नोंथां।
बे समाबो जोंनिया ओह जानानै फैबाय नामा नोंथां?
औ औ दे होमबा जागोन दे।
दे जागोन दे।